औ गिबियावनो गिबियावनो गोजोन मोनाबलिनि नोंथांसिनि गाहाम हामग्लायनाय थाबाय नोंथां।
अ'
औ
जाहाथे आंजों गोजोन मोनाबिलिनि जाहाथे गाहाम हामग्लायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ
औ
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन दा।
औ माब्ला आंनि कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां। आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांनिसिम फोरमायजानो लुबैदो आरा नोंथां।
फोरमाय जागोन नोंथां।
जेनेबा आबाद माइ आबाद बायदि माइ आबादनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
अ' हागोन नोंथां।
दे
माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियाव
जोङो गिबियाव ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालेवनाय जायो। नोंथां जोंथ' दानि जुगाव जा जिहेथु दानि जुगाव थो मोसौजोंथ' हालेवनाय जाला। नोंथां गोबाङानो दाथ ट्रेक्टरजोंसो हालिवनाय जायो नोंथां।
औ
जों ट्रेक्टरजों हालेवखांनायनि उनाव बे हायाव जुदि जों माइ आबाद नि बागैना नोंथां?
औ
औ बे हायाव जोङो गिबियाव नोंथां बे हायाव जोङो गिबियाव जोङो जिहेथु जोंहा खोथिया बेखौ फोनो थाखाय जोङो आरो बेनि बेखौ खोथिया फो बानायनो थाखाय जोङो बेखौ जाहाथे जोङो माइलि बुंनाय जायो नोंथां। जाहाथे बेखौ जोङो जोङो हा थाइ एबा
हाथाय एबा गलाफोरनो लाब जोङो बेखौ नार्सारिनिफ्राय लाबनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खौ लाबोनानै जोङो न'आव लाबोनानै जाहाथे बेखौ जोङो एसे बस्थायाव सोनानै जाहाथे बेखौ जोङो दैयाव सानथाम एबा साननै सोमनानै दोननाय जायो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ सानथामाव जोङो बोखांनाय जायो। बोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जिथु जोङो दुब्लियाव जेनेबा जोङो हालेवबाय नोंथां। हालेवनानै जोङो बेयाव दैबो सोबयो नोंथां। दै सोनायनि उनाव बेयाव जोङो बेयाव फोनो बेखौ लांनानै जोङो बेखौ एसे मोजांथ' जों हालेवना लाखाबाय नोंथां। हालेवनानै होखाबाय नोंथां। बेखौ जोङो माइज्लिखौ जोङो लांनानै जिथु फोनाय जायो नोंथां जाहाथे आस्रा सारनाय जायो नोंथां आखायजों बेखौ बेनि उनाव जोङो बेयो बियो न्सिदिन नङाब्ला बा दिननि उनाव बेयो जाहाथे गाजा खिलियो
औ नंगौ
बेनि उनाव आरो बेयो गाजानिफ्राय आरो बा स्नि दिन बा जि दिननि उनाव बियो एसे गोजौ जाखांङो नोंथां बेयो उथिखाङो नोंथां। औ बेखौ थिखांङो बेयाव आरो बेनि उनाव बेयो बिदिनो जौनानै जौब्ला जोङो बेखौ फुनानै जाहाथे जोङो जों फुनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मानि उनाव जों जाहाथे बेखौ जेथु जों गायनोसै नोंथां गायनायनि थाखायबो जोङो हालेवनाय जायो ट्रेक्टरजों जों हालेवनाय जायो नोंथां। मोसौ दोंथ' हालेवनाय जाया जाया नोंथां गोबाङानो बेखायनो टेकटर जों बुंबाय नोंथां जाहाथे जों बेखौ हालेवनानै जाते खौ मोजाङै फोमोनना लानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौथ
माइया जोंनिया मोजां जाथों जाहाथे हाखौबो जों मोजां खालामनांगौ जायो नोंथां। आरो जों बेयाव जुदि हालेवनायाव जुदि जों जाबोर दंब्ला बेखौ एसे बासिनानै गारनांगौ जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
खौ दै सोनानै जोङो जिथु बेयो जोंना हालेवनाया जिथु हाया जोंना मोजां जाबायब्ला मोजां जाबायब्ला जों बेयाव जाहाथे बे खोथिया फोनायखौ जों जाहाथे गे गायनाय जायो नोंथां। गायनायनि उनाव जोङो बेखौ नायबाय थानांगौ नोंथां। आरो बियो बेनि उनाव बा थामजि दिन एबा ब्रैजि दिनसोनि उनाव नोंथां। बेयो एसे जौखांबोयो जाहाथे गोजौ जाबोयो आरो नोंथां बेनि गाबाबो सोलायबोयो नोंथां। जाहाथे खोथियानि गाबाथ' बेलेग ना नोंथां बेयो जों गायब्ला एसे बेलेग जाबोयो नोंथां जेरै गोथां गाबनि एसे जाबोयो नोंथां। गोथां गाबनि औ औ नों जाहाथे जों बेखौ उनावहाय जोङो गायखांब्ला जोङो बेनि उनाव जोङो बेखौ जाहाथे आरो जों जिथु बे माइ गायनाय बे उनाव बेनि उनाव जोङो बे फिथाइ थाइब्ला जोङो बेयाव जुदि बेयो आरो मोजां जायाखैब्ला जों बेयाव हासारबो नांगौ जायो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
दैनि जोबोद गोनां जायो आरो दा जों जाहाथे बेखौ जोबोद नायबाय थानांगौ जायो नोंथां आरो बेयो फिथाइ थायनायनि उनाव फिथाइ थायोब्ला जों बेखौ बेयो मोनब्ला जुदि जों बेखौ जाहाथे हानानै न'आव लाबोनाय जायो नोंथां न'आव लाबोनायनायनि उनाव जोङो बेखौ न'आव जमा दोनफै खांनायनि उनाव जेब्ला जोंनि जिथु माइ हानाया जोब्बायब्ला जों जोब्बायब्ला अब्ला बेखौ न'आव दोननाय जायो नोंथां। बेनि उनाव जोङो मोसौजों एबा टेक्टरजों नानाय जायो आरो नोंथां मोसौजोंसो बारा जाया नोंथां टेक्टरजोंनो जायो नोंथां टेक्ट रनि बागैनो बुंबाय नोंथां ‌। टेक्टरजों नानाय जायो नानाय उनाव जोङो बे माइखौ जोङो एस्रा दोनो नोंथां एस्रा बे एस्रा जिगाब आ एस्रा बेनिया आरो बेनि जितु गुग्ला गुग्ला बेबो एस्रा थाङो आरो नोंथां। आरो बेनिफ्राय जोङो बे बे जिगाबाव जोङो जाहाथे मोसौनो दैज्लांआव जोङो होनो थाखाय जाहाथे दोननाय जायो आरो नोंथां। बेखौनो उनावहाय ओमफ्राय अब्ला नोंथाङा एसे मैगं थाइगं गायनायनि आबादनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायजागोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
नोंथां
औ मैगं थागं मैगं थाइगंनि आबाद माने जेनेबा दैज्लाङाव मावनाय आरो ना नोंथां।
मैगं थाइगंआबो आबाद मानो होनबा आ आंबो गोदो उन्दैनिफ्रायनो गामि ओनसोलावनो जोनोम जाबोना बेयावनो देरबोनाय आरोना नोंथां। बेनिखायनो आं गोबां गोलाव नङाबाबो एसे सुंदयै फोरमायनो नाजा
औ जागोन नोंथां जागोन नोंथां।
दा जोङो दा दैज्लां बोथोरनि आबाद जेरै जिंखा, भिन्दि औ बायदि दा खायफा जायगायाव जेनबा खायफा ओनसोलाव माइ आबाद जेनेबा नोंथा माइ आबाद मावनाय जायो होनदोंमोन ना नोंथाङा। औ, बेबायदिनो माइ आबाद मावनायनि अनगायै एबा जाय जाय गुबुन गुबुन ओनसोल आबाद माइ आबाद मावनो हाया बेबायदि ओनसोलाव बेबायदि मेगं थाइगं आबाद मावनाय जायो। बायदि रोखोमनि जिंखा भेन्दि बायदि राङालाव जोगोनार बायदि। आरो बेफोरखौ गायनायनि सिगां जोङो हाखौ हालेवग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां। टेक्टर टेक्टरदों आरो बेखौ हालेवनाय उनाव जोङो बे हाखौ जेनेबा जे मेगंखौ जों गायगोन
औ नोंथां।
जोङो मा होनो खदालजों खोरलि एबा आलि सिरि आलि बानना जाया आरो नोंथां।
औ नंगौ थारै नंगौ
बे आ सिरि होखांनायनि उनाव जोङो जि फिसा बायना लाबोनाय जि मेग मेगंनि बेगर एबा जोलै बेखौ जों गायनाय जायोना।
अ नोंथां थारैनो नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगायाव सेराव सि आं आं जोंनि खाथि खालानि ओनसोलनि बागैनो खोनथानोसै नोंथां दा जोंनि ओनसोला आं नुनाय बायदिबा आथिखालाव जि गायनाय मैगं थाइगं बेफोराव ओ गोबां रायसायनायारि हासार होनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै सुपार पटास इउ इउरिया बायदि होनाय बायदि आरो गुबुन गोबां रोखोमनि भिटामिन बायदि रासायनारि मुलिफोर दों आरोना। थां थां नाथाय हावायनि जेबा आगोलनि दिनाव नायनो थांङोबा जोङो आवगाय मैगं मैगं आबादानो जा माइ आबादानो जा जों गासैयावबो बोरमा मोसौ बायदि जुनारनि खि फोरबो एबा हासारखौ होनाय जायोमोन आरोना नोंथां औ। दा। आ आ आथिखालनि दिनाव जुदि बेबायदि जिब जुनारनि हासार खौ होनो होयोब्ला दा नुनो मोनो जि मैगं आरो आबादफ्रा बारा मा होनो बेखौ देरनो रोङा। एबा गोहो मोना मा होन बेनि गुबै जाहानो जाहैबाय आथिखालाव गोबां रासायनारि हासार बाहायनायनि जेनाव हाया हाया जिब गैय एबा बे हायाव थानाय जिउसाफोराबो गोबां थैनो हमदों आरो नोंथां। जायनि जाउनाव
औ।
हासार बाहायनाय एबा हासार होनो हानाय गोबां जिबसाफोरा थैलांनो हमबाय
नों थारैनो नोंगौ।
आरो बुंनो थांब्ला
औ।
आवगायाव एबा गोदो सि जों मैगं गायोमोन आरो ना बे बे मेगं बे मैगंजों आथिखालनि मेगंजों रुजुना नायबा गोबां फाराग नुनो मोनो नो आरोना नोंथां मानो होनब्ला आवगाय जों गोबोर हासार एबा बायदि जुनारनि जों जोङो हासारजों मैगंखौ गायनाय जायोमोनना नोंथां जायनि जाहोनाव मैगंफोरा मोजां जायोमोन नाथाय आथिखाल खालावबो जा बेयो बेलेग रोखोमनि जायो मानो होनबा बेयाव समनिसा बो सिगांनो बेखौ देरहोनो थाखाय गोबां रासायनारि मुलि बाहायनाय जायो आरो।
मुलि बाहायनाय जायो
जायनि जाहोनाव बेफोर मैगंखौ सम लानानै सम लानानै जायोबा एबा गुबुन समाव बोरैबा जाब थांबा जों सुबुं माहारिया एसे गोब्राब बेमार बेरामबो जानो हाहैयो आरो ना नोंथां
आ नोंथां जोंना जोब्बाय नामा नोंथां।
औ अब्ला जोंनाबोथ' समा जाबायना ओं।
औ अब्ला नोंथांनिसिम जाहाथे मोनाबिलिनि आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे नोंसानिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां। थाङा जाहाथे आंनि सोंलु सोंनायखौ नोंथाङा जाहाथे बुंनायनि थाखाय आंनिफाय गोसो गोरबोफाय नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां।
औ। आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
औ आंबो नोंथांनिफाय गोबां बाथ्रा मिथि मोनबाय। बेनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां।
औ अह दे अब्ला गोजोनथों नोंथां।